हेल'! औ खोनादों? औ खोनादों खोनादों।
औ आंबो खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा बा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
आंथ' मावाखै ओरैनो आङ फिल्डआव गामिनि फिल्डआव आं दसे सम जिरनायनो थाखाय फैदों आरो।
अ बाखि खबरफोरा थिगानो ना नों
औ थिगानो थिगानो दासो माने ओरैनो दा दसे सम फ्रि मोनदों नालाय ओंखायनो दसे बार जानो फैदों आरो।
अ होनोमबालाय नोंथाङा नोंनि फ्रि समनिफ्राय आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां? औ। अब्लालाय नोंथां आं नोंनो फनखौ मोनसे जाहोनावसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
आदसा बुंनो हागोन ने मा जाहोननि थाखाय?
अ जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंजों मोनसे आयदायाव सो दसे समनि थाखाय रायज्लायनो सानदोंमोन आरो।
आदसा औ रायलायजागोन दे आंबो दसे सम होनो नोंनो
ओ आयदायानो जाहैदोंमोन ओ दायो दामनाय देनाय बा मोसानायनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नों
आतसा बेथ' बहुत इन्टारेसथिं माने टपिक जों रायलायनायाव आंबो रायलायनो गोसो दं बिथाङा आंनो एसे फोरोंमायनानै मा रोङो बेफोरखौ फोदायनानै होबानो जाबाय दे
अ दामनाय देनाय बुङोब्ला ना नोंथां दा गोबां गोबां गोबां रोखोमनि गोलैयो दामग्रा बा देग्रा बा मोसाखावरि बा मो मोसानाय रोंनाय बा मोसानाय सोलोंनाय बा मोसानाय फोरोंनाय गोबां रोखोम रोखोमनि गोलैयो जेरै जों दामग्राखौ होनगोन जोङो आंथ' गिटारबो दामो दामो नालाय आं गिटार दामो अब्ला
बिथाङा माने एसे मिउजिकआवबो इन्ट्रेस्ट दं आरो नोङो
इन्ट्रेस्ट
इन्ट्रेस्ट माने नोङो बे दामग्रा देग्रायाव नोङो माने एसे इन्ट्रेस्टिं दं आरो
औ आं फ्रि फ्रि सम मोनब्ला आङो दामनो जोबोद मोजां मोनो आं।
आतसा औ
आं बिदिनो रोखोम रोखोमनि आं गिटारल' दामा आं इदिनो रोखोम रोखोमनि ओ दामग्राफोरखौबो दामो जेरै- ओम सेरजा बुं सिफुं बुं खाम बुं आं एसेनो दामनो रोङो गोबां गोबां रोखोमनि मोजां मोनो आङो बेफोरखौ दामनानै
बिथाङा होमबा मिउजिकआव बहुत इन्ट्रेस्ट लायो आरो।
औ औ मिउजिकजों लोगोसे आङो बिदिनो ओ जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनि ओ मोसानाय बा मोसानाय फोरोंनाय बेफोरखौबो नायनानै आङो जोबोद मोजां मोनो आं गावनि गोसोखौ
आदसा माने मोननैबो आरो जेनेबा जोङो इखौ मानि थाखाय इन्ट्रेस्टनि था खाय जोङो लायो आरोना बे दामग्रा आरो दामनाय मोसानाय जों बुहुद दामनाय मोसानाया खोथायाथ' बुहुत मोजां मानो होनबा जोङो बुहुद ओ इन्ट्रेस्ट मोनो जेरै- मालाय मोसानाय उन्दै उन्दै मोसानाय बा गेदेरफोर मोसानाय आरो मेथाइ खोनासंनो थाखाय जों बहुद माने गोसोफ्राबो नुबा गोजोनो टाइमफोर आङो टाइम पासबो खालामनो हायो जोङो। जेरै- नायनानै एबा सोलोंनानैबो बे बायदि बायदि जोङो
औ औ
दा नोंथाङा ओ आंनो एसे नों माने मा रोङो बेखौ आं मा दामनो मा ओ मेथाइ खननो रोङो बेखौ खौ एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागोन नामा खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों ओ नोंथाङा माने मा दामनो रोङोबा मा मे थाय फोरखौ मोजां मोनो आंनो एसे फोरमायहरदो
औ नोंथां आङो जे बुंनाय जाखादोंमोन आङो गिटार दामनो मोजां मोनो ओमफाय आं रोखोम रोखोमनि दामग्राबो रोङो दामनो जेरै- ओम होनखाबाय आङो खाम जथा सिफुं सेरजा आङो दामनो रोङो बा दामनो आं जोबोद मोजां मोनो दामनानै ओमफाय बिदिनो आङो ओ मा सोंदोंमोनलाय नोंथाङा आं
ओ माने माखौ मा ओ दामग्रा बा मेथाइ खननो मा खौ मोजां बांसिन मोजां दङ रोङो माने बिथाङा
अ आङो आङो थ' दामग्रा मा मा रोङो आं फोरमायखाबाय नालाय आङो दा नोंथांनि मोन सेकेण्ड कुइसनखौ ओ खोन्थानाय जासिगोन आङो आङो जोंनि बा आंनिनो मादार टांनि ओ मेथाइ खननो आङो
ओ बिमानि राव माने बिमानि रावजों मेथाइ रोजाबनो बुहुत मोजां मोनो माने बिथांआ
ओ बे ओ नोंथां बुंनाय बायदि बिमानि राव नि आंङो मेथाइ बा गान फोरखौबो आं खोनासंनानै जोबोद आं गोसोखौ मोजां मोनो।
ओरैनो जोंनाहाय माने दा जोंनि बिमानि रावनिफ्राय जोंङो दामग्रा देग्रा जि बुस्थु दंङ बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ ओ बेथ जोबोद गोरलै प्रस्न नोंथां। नों सोंनायाथ बेखौ बयबो हागोन। ओ आंबो हायो हानायालाय उम आं फोरमायना होनोसै मोननैसो। ओ बिदिनो जोंनाहाय ओ धल थागोन।
औ।
उम खाम थागोन।
औ।
सेरजा थागोन हारमनिबो थागोन। फाम थागोन सिफुं थागोन जथा थागोन आरो मोननैसो दंबायो जानांगौ आं मोननैसोनि नामखौ एसे गोसोआव फैयाखै माने नोंथां आं
दा नोंथाङा माने बे माने जोंङो बेफोर मायाव मायाव बाहायो बे जों दा बिथाङा नाम जि दल बा खाम जथा बेफोरनि नाम बुंदों ना बेफोरखौ जों मायाव बांसिन खाम खामानि होयो जोंङो
औ बेथ' जोबोद ओ हो औ औ आं बुजिबाय नोंथां सोंनाय मथेबा ओ अबाव बबाव बाहायजानाय जायो आरो बेफोर फोर दामग्राफोरा होननाय सोंदों आरो ना नोंथाङा ओ बेथ' जोबोद गोरलैयै प्रसन' नोंथां आंङो दा बिनि उत्तर होनो नाजानि
नोंथाङा जे सोंदोंमोन बबाव बाहायनाय जायो ओ बेफोरथ' जोंनि उम लाइमोन सिख्लाफोर मोसानाय बा मोसानाय सोलोंनायाव ओ बांसिनानो बाहायनाय जायो बे खाम जथा सिफुंखौ ओ जोंनि कमिउनिटिनि माने मोसानाय थायो। ओ बेयाव माने बेफोरखौ नांखाथारगौ बे गैयाब्ला बिदि मोसानाय दिन्थिनो हाया जोंङो। बा सोलोंनो हाया ओंखायनो बेयावनो बांसिन बाहायनाय जायो बेफोर
आदसा माने बेफोर बुस्थु थाबा नायनोबो माने खोनानोबो समायना जायो आरो मेथ थाइफोर गान रोजाबबा माने बेफोरखौ नांङाबा जोंङो माने बारा इन इन्ट्रेस्ट मोनलाया होननाय खोनायो आरो जे जोंनो मिउजिक मिउजिक जे जों मेथाइ रोजाबो बेफोराव माने बेफोर बुस्थुखौ नांगौ जायो आरो।
औ जायो नोंथां जायो औ औ ओ लोगोसे मो ओ मोसाखावरिफोरजोंबो गाना बेफोरो सोबखौबो मिलायना दामब्लाहाय जोबोद मोजां खोनायो ओमफ्राय मोसानायखौबो नायनानै जोब गोबां समायना नुखायो नालाय? ओ ओ मोजां दामग्राफोर आरो बेफोरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला।
औ औ दा नोंथाङा जि होनदों बे दलखौ जो दलखौ बोरै दामगोन बा बे सिफुंखौ बोरै दामगोन बेफोरबाय दिखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ, ओ बेथ एसे गोरा ओ दामनो रोंनायाथ' नोंथां। बेखौ जोंङो ओ सासे गोरों मान सि बा एक्सपिरियेन्स थाखानाय रोंखानाय मानसि जोंङो जोंङो सोलोंजानो नाजाग्रोनांगोन। जोङो सोलोंनायावनो बिदि नों ओ सयमास बा बोसोरसे नांखा थारगोन। जोङो मोजाङै सोलोंनानै दामनो हानाय ओ जायगायाव थानो बा गसंनो। उम दामनायाथ' बारा गो ओ गोरा नङा खिन्थु नाथाय बिदिनो जोङो औ सोलोंनांगौ जा यो, मिलाय होनांगौ जायो दामनायखौ ओ बा बिदिनो नियमफोरबो थायो दा बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आं नोंथां। नोंथाङा दा माबाफोर सोंबावगोन बा सोंनो हागोन।
माने जोङो दा बिथाङा बिमानि राव राव होनदोंना? दा ओ बिथाङा जे मा माखौ माने बे मेथाइनि रोखोम बा बे जोङो गान रोजाबनायनि नाम मोनसे थायोना?
औ।
जे जोङो ओ प्रग्रामाव बाहायगोन अबेबाखौ जोङो हमना ला धर्मनि खेथ्रआव बाहायगोन बेफोरबायदि गाननि नामफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ बेफोरखौथ' आङो गोबां मिथियोमोनलै ओ नोंथां नामफोरखौ। दायो आंनाव माने खावसे खावसेल' गोसोआव फैदों। फुल ओ बा ओ फास्टनिफ्राय जोबथासिम गोसोआव फैयाखै बिदिनो दा एसे गोरोन्थि जानो हानाय ना ओंखायनो आङो बेफोरखौ
आंनो एसे जिखुनु ओ आसा होमबा उम बिथाङा बै जि जोङो मिउजिक होनोना जोङो मेथाइ खननाय बेफोरखौ जों बांसिन जे मायाव जों मेथाइ खनगोन बा जोङो मानि थाखाय रंजागोन बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होगोन हागोन?
अ जोङो रंजानाया बांसिन अबे समाव रंजायो आङो नों थांनो फैरमाइना होनोसै। ओ जोङो बिदिनो ओ गोदान बोसोराव बांसिन रंजानाय जायो। बा बिदिनो गोदान बोसोराव रंजाखांनानैबो जोंना गोबां रंजानाय सम फैयो‌। बा दिन थायो ओ जेरै ओ फेस्टिभेलफोर थायो। जोंनि कमिटि कमिउनिटिनि बा जोंनि बे ओ बिमानि रावनि रिलेटेड थायो गोबां गोबां
औ माने प्रग्रामबो
बा फेस्टिभेल औ औ औ
बेफोराव जोङो बेफोरखौ दामगोन बा, देगोना रंजा गोन आरो जिखुनु बे उम दल, खाम बेफोरजों मिलायनानै
औ औ जों रंजानाया थ' बोसोर गोदाननिफ्रायनो रंजाबोयो ना नोंथां नङा होमबा? औ ओमफ्राय गोबां रोखोम म रोखोमनि फेटिभेल थाबावोना बेयावबो जोङो गोबां जों रंजानाय जायो निउ इयार जोबखांनानै
नों होननाय बायदिबा दा आं खोनानै मानि इनटारेस्ट मोनबाय आरो बे खोथाखौ, आङो दा मोननैसो रोखोमनि माने जि जोङो जोंनि हादोराव सलि सोलिबोयो बेफोरनि
गान बा दामनाय-देनाय बेफोरनि एसे सोमोन्दै आं खिथानो सानो आरो बिथांनो। ओ जोङो माने बे बोसोर गोदानल' नङा जोङो माने अबेबाफोर जोंनि प्रग्रामफोर जागोन बा फिसा फिसौ बेफोराव जोङो मेथाइ नङाबा जों माने रंजानो हायि बायदि जायो माने मानो होनबा जोङो रंजानो थाखाय जोङो मेथाइ मेथाइ दामनानै जोङो फुरथि खालायो मानो होनबा जोङो मोसानो थाखायसो जोङो बेफोरखौ गान बा दल होनोना जोङो खाम-जथा बेफोरखौ माने जोङो फुरथि लानो थाखाय जोङो बाहायो आरोना दा बेफोर फुरथिनि थाखाय जों मानो बाहायनाया ओ प्रग्राम मोनसे गानो होनबाबो जों फुरथि खालायनांगौ जायो बा जोङो हमना ला सोरनिबा जोनोम सान होनबाबो जोङो माने फुरथि खालायो ना बेफोराव जों माने बेफोरखौ जोङो ज' इन्ट्रेस्ट लायो आरो।
औ रंजानो थाखाय आरोना औ औ आङो नोंथां बुंनायखौ बुजिदों आङो हमनोबो हादों नोंथाङा मा बुंदों दा नोंथा ङा बुंनाया गोबां सैथोआनो बिदि नङाबा जाखाथारा रंजानो गान नङाब्ला जाखा थारा बेखौलाय आंबो मिथिखायो नोंथां बुंनोसो रोङाखैमोन, नाथाय दा नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननायबो थाबाय आं नोंथाङा बेखौ फोरमायना होबाय आंनि
औ होमबा आं एसे बिजि जाबायना खनबेसे गोमा
आंबो बे
औ दे